हेल' खोनादों नोंथां खोनादों।
औ औ होमबा जों दिनै सावरायनो थांनोसै जेनबा देहानि सायाव हेल्थ
औ
ओ जेनबा हलारजि एलारजि जोंनि थाखाय ओ जोबोद परिजन जेनबा आरो लोगोसे एक्सारसाइस जाथे जोंनि थाखाय देहानि थाखाय जोबोद नांगौ बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर ओ इयुन जेनेरेसन माबाफोर अबबिगतथा होनो हागोन नामा एक्सारसाइसखौ मानो गोनांथार देहाया बिदि माने जोंनि थाखाय गोनांथार बिनि सायाव माबाफोर नोंथाङा बुंनो हागोन नामा बेनि सायाव?
औ हागोन एसे एनै थेवबो बांद्राय बांद्राय बिनि गोथौ गिन गियान गैया थेवबो एसे एसे एनै खौ होनो हायो आरो
दे जागोन नोंथां
जों ओ दे ओ देहाखौ जों मोजां लाखिनांगौ मानो होनोबा जों देहाया देहा देहायानो दोहोन होननाय मोनसे बाथ्रा दं जोंना देहाया मोजां थाब्लासो ओ जों गावनि खामानिखौ मावनो हागोन ओ थांना थानायाव ओ गोनांथि जानाय जों खामानिफोरखौ मावनानै लानो हागोन
नंगौ नोंथां
औ जोङो सिखार ओ फुङावनो जों सिखारनानै ओ एक्सारसाइसफोरखौ खालामनांगौ ओ जखि जाया जों हायोब्ला एसे खारनांगौ बा थाबायनांगौ लो लोगोसे जोङो आरो लोगोसे जों जानाय लोंनायखौबो मोजां जानांगौ देहायाव जाहाथे मोजां ओ भिटामिनफोर मोननो हायो
औ
लोगोसे जोङो ओम मेलेमनि थाखाय बा ओ जोंनि सानथौ ओ साननाय गोहोखौ बारायनो थाखाय जोङो मेडिटेसन खालामनांगौ बायदिसिना ओम बेफोरबायदिआनो हा बेनि सायाव माबा मोनसे बुंनो बुंनो हाबावो नामा
औ नोंथाङा जि बुंदों बेबो थारानो आं बुंनो सानो जे जेनबा एक्सारसाइसजों मानसिनि देहाखौ फिट लाखिनो हायो सानफ्रोमबो जुदि नों एक्सारसाइस खालामोब्ला नोङो गावनि देहाखौ राफोद खालामनायजों लोगोसे नोङो जिउआव जेखि जाया खामानिखौ नों मावनो थुलुंगा मोनगोन आरो एक्सारसाइजारि जोंनि थाखाय देहाया बे जोंनि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट नों देहा गैयाबा जेबो गैया नों बेखायनो देहाखौ जोथोन लानांगौ आरो जों मोजां आदार जानांगौ जायखौ मा होनना बुंगोन जोंखौ मोजां टाइटनि फुड मोजां आदार जानांगौ जाय फास्ट फुड जायफोरा बाहेरायाव थानायनि जेनेबा मस्ला मस्लि बेफोरखौबो जायोब्ला बेफोर देहानि थाखाय जोबोर हार्म खालामो बेखायनो जोङो गावनो बानायनायजों लोगोसे गावनो बानायनानै मोजां आदार जानांगौ आरो देहाखौ जोथोन लानांगौ नों आहाम गावनो बानायनानै मोजां आदार जानांगौ आरो देहाखौ जोथोन लानांगौ देहा थाब्लासो नोङो गासै खामानिखौनो जिउआव जि गोसो बेखौनो मावनो हागोन बेखायनो एक्सारसाइसखौ रेगुलार खालामनांगौ जायफोरा जों मरनिंआव सि सिखारनानै नोङो ववाकआउट खालामनांगोन अवाकिं खालामनांगौ आरो मेडिटेसन खालामबा बांसिन मोजां नों ब्रेनखौ नोङो साफ ब्रइेन नोङो साफा साफ खालामनोबा ब्रेनखौ नोङो जेनबा ओ ध्यान खालामनानै नों मेडिटेसन खालामनानै नों ब्रेननि माबाखौबो नों बारायहोनो हायो एक्सारसाइसजों लोगोसे बे मेडिटेसना बेखायनो यगायाबो गोनांथार जायफोरा जेनेबा थाइमाव नांगौ बायसा नोङो सिखारनानै खारनो हाया उथिनो हाया बिसोर रखमा बे न'आव थानानैबो यगाबो खालामनो हागोन बेजोंबो नोङो नोंनि देहाखौ माबा खालामनो हागोन माने मेन्टेल पावारखौ नोङो पावार खालामना लानो हागोन। आरो नोङो। बायजोआव थाङोबा नोङो आरो मरनिं सिखारनाय लोगो लोगो नोङो सानदुं बै जोंनिफ्राय सोरां होनाय बे मरनिं सिखारनाय लोगो लोगो नोङो सान्दुं बै जोंनिफ्राय सोरां होनाय बे सानदुंखौ सानफ्रोमबो बिस मिनिट आधा घन्टा बिदि लानो हायोब्ला नोंनि जोंनि बे देहानि हारडथि पावारफोरा स्ट्रं जायो माने मरनिंआव ओंखारनाय बेनि सानलाइटआ बिराद भिटामिन गोनां आरो दि भिटामिन मोनो होना बे साननिफ्राय बे सोरांनिफ्राय बे सानखौ जों साफ्रोमबो मानसिया लानो हानांगौ। माने जोंनि बे देहानि हार्ट गि आरिफ्रा मजबुत जायो आरो एक्सारसाइसजोंथ' नोङो गो बां माबाखौ बेमारखौबो नोङो सोखानो हायो खिसुमान एक्सासाइजों नाथाय जोंनि जानाय आदारा मिक्सार जानायनि थाखाय जोंनि देहायाव गोबां बेराम सोमजिनो हमबाय दिननै मानसि हारिनियाव। मानोना जानायनिफ्रायनो आदारनिफ्रायनो गोबां बेरामा सोमजियो जों नांगौ नांगौ बिभिन्न' बुस्थुखौ जोङो देहायाव सोनानै लायो जेखौ जोङो नाङा बेखौबो सोनानै लायो जेखौ जों नांगौ बेखौबो जाया बेफोरनि थाखायनो जोंनि दिनै देहाया जोबोद लो लोरबां जालांनो हमदों आरो जोंनि दिनैनि मानसियारियाव बेरामा बारासो बारा साफैनायखौ आं नुनो मोनदों आरो। एजे हल आरो हस्पिटाल फोराव थांबोला बेमारानो बेमारल इसाब गैयि बेमार।
औ।
गुबुन जुन्थुनियावथ' जेनबा जों बेमारखौ नुनो मोना। मानसि हारिनियाव माने मान मानसियादि इमान बिगियानि मानसियादिइ इमानदि ओ प्रिथिबिनि बयनिख्रुबो माने सोलोगोरासिन जुनथु अब्ला मानसि हारिनियाव मानो थाखाय इमान बेराम जायो जेनेबा। बे जोंनि थाखाय साननांगौ गोनां नंगौ ना नङा नोंथां औ।
बेफोरो आरो बांसिन आथिखालाव बै ओ जानाय लोंनायनिफ्रायनो सोमजिदों मोना जों औ मानोना जों जों मिथिखायो जोङो जाय बुस्थुआ जाब्ला गाज्रि जायखौ होब्ला गाज्रि बेखौ थेवब्लाबो जों ओ मानसिफ्रा बै आबाद मावनाय समाव बा बै फिथाइखौ फसलखौ दिहुननाय समाव जों गोबां रासायनारि हासार बाहायदों। ओ जायखो जाय खौ जों जाब्ला माबा मोनसे खहा जायो होननानै देहानि खहा जायो होननानै जों मिथिखायो आरो थेवब्लाबो जों बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों ओं माखासे ओ आबादारिफोरा बा माखासे ओ फसल फिथाइ दिहुनग्राफोरा मानोना गावसोर नि ओ मुलाम्फानि थाखाय बा रां खामायनायनि थाखाय बेफोरबायदि मावनायखौ जों उम बेफोरबायदि मावनायनि थाखायनो दिनै ओ मानसिनियाव असुं नियाव बायदि सिना बेराम जानो बा गोसारनो हमबाय जायनि जायनि दिनाव फाइन ओ आथिखालाव ओ जेरै बिगियानारि आदबजोंबो बैफोर बेमारफोरखौ बा बेरामफोरखौ हमदांनो हाया ओ जालांगासिनो
औ नोंगौ नोंथां
बिदिनो बे औ
ओ नोंथांनि बुंनायाबो थिगानो दिनै जोङो ओ देहाखौ जोथोन लानांगौ बिनिखायनो जोङो ओ गामि ओनसोलाव थांनानै गथ' गथायफोरखौ दानिफ्रायनो जोङो देहायारि जोथोन थोन लानायखौबो जों एवारनेस होनो नांगोन सम सम जाय फोरा गोरों गोरा बिथांमोनहा जेनेबा गामि ओनसोलाव थांनानै जोंनि गथ'फोरखौबो जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ माने इनकारेज होनांगोन आरो जेनेबा देहाखौ जोथोन लानांगौ एक्सारसाइस खालामनांगौ एक्सारसाइस खालामबासो नोङो ओ गावा गावायनि मेन्टेल पावारखौ जों लोगोसे नोङो जिखि जाया बिथिङावनो नोङो जि थांखि लादो बेयाव नोङो गोसो होनानै ए माने गोसो होनानै नों खामानि मावलांबाय थानो हागोन बेखायनो जोङो साफ्रोमबो जोंनि यं जेनेरेसनखौ मोनसे टिम बनायनानै जोङो एवारनेस होथिंनो हान हाबोला जोंनि थाखाय जोबोर मोजां जोंनि बे समाजाव माने जों एक्सारसाइसखौबो रेगुलार ओमाना लांफा हामारनांगो आं नुबाय जिहेथु जों खालामबाय थायो। आरो आंबो एक्सारसाइस जों अरायबो लोब्बा थायो आं एक्सारसाइसजों खालामब्ला सानसे नोङो थोलोलो सानसे नों गावखौनो फिट मोनगोन मरनिंआव खालामनाया जोबोर मोजांसिन आरो जोंनि एक्सारसाइसआ मा इभिनिंआव खालामनायनि बे मर्निंआव खालामोब्ला बिराद मोजांसिन एक्सारसाइजआ जोंनि देहाखौ बिराद राफोद माने सानसे एक्टिभ लाखियो बेखायनो ओ मोजां आदारबो जानांगौ जानानै नोङो मोजां उन्दुनांगौ जों नांगौ रखोम उन्दुनांगोन जोङो सेभेन आवार सिक्स आवारस टु सेभेन आवार्स जों मोजां स्लिप खालामनांगोन आरो नोङो लेट खालामनानै उन्दुयोबोब्ला जोंनि बे माबाया बांलाङो लेट खालामनानै जायो जेब्ला लेट खालामनानै होनोब्ला जोंनि बे वेट आरो कलेस्ट्रल जुदि बे बांलाङोब्ला यबेटिस बारा ज दाइबेटिस जानायनि सान्स थायो आरो जेनेबा जोङो सानफ्रोमबो जुदि जुदि दिसप्लेखौ नायबाय थायोब्ला जोंनि मेगननि पावाराबो आयनि रित नि पावाराबो खमायलांगोन आरो आरो नोङो उन्दुनानै जुदि बां आरो मबाइल इउस खालामब्लाबो जोंनि बे आइनि रितना रिटिना ना मा होनो बेखो मेगनाव जों थायो रिटिना पावारा बेफोरबो मोले जालांनो हमो आरो खमायलांनो मोन हमो आरो बेखायनो हराव बारा मबाइल नायनाङा देहाखौ जुदि मोजां जोथोन लानोबा मोजां उन्दुनांगौ मोजां सिखानांगौ नों सानाव जि खालामबाय खालामबाय हराव नोङो उन्दुनायावनि थाखाय नोङो देहाखौबो रेस्ट होनांगौ जेनेबा मानसिनो रेस्ट बो नांगौ। देहाखौ फिट लाखिनोब्ला मोजां उन्दुआबा मेगन मोदै खालामबाय थायोब्ला जोंनियाव गोबां बेरामा साफिनो हमगोन आरो मोनसेनि उनाव मोनसे से मोनसेनि उनाव मोनसे बे खम बैसोआवनो गोबां मेगन नुयि बेरामबो जानो हागौ आरो खम बैसोआवनो बिनि मेन्टेल पावार स्त्रं जानाय नङा जुदि नांगौ‌ रोखोमनि बे उनन्दुआबा मेगन मोदै खालामबा बिनि सानखांनो हानाय गोहोआ खमायलांगोन।
औ।
हेल्थआ बिराद इम्परटेन्ट जोङो दा दिनै दिनैनि लाइमोनफोरखौ जों नुयो बांद्राय मबाइल इउस खालामनाय जायनि थाखाय बिसोरो दिनै सोरबा उन्दै बैसोआवनो ससमा लानो गोनां जायो। ससमाखौ सानैसो मानसि स्टाइलावबो लायो नाथाय खारसि मानसिफोरा फुरा मेगननि प्रब्लेमनि थाखाय लाथारनो गोनां जा थारो बेफोर प्रब्लेमा जेनेबा बै जों बांद्राय दिडिसप्ले मबाइल इउस खालामनायनि थाखायनो आरो मोजां उन्दुवा बैफोरनि थाखायनो जोंनियाव देहायारि एफेक्ट खालामदोंखौ आं दिनै नुहदों आरो। नोंथाङा बिनि आरो माबाफोर एसे एनै मुं बुं फोरनो हाबावगोन नामा?
नोंथां दोन्थ'नोसै नामा?
औ समाबो थबाय।
औ औ दे उनाव लोगो मोनगोन नोंथां गोजोननाय थाबाय गोजोननाय थाबाय।